हेलौ। हेलौ
औ
खोना हैैयाखै नोंथां?
औ
अ खोनाबाय खोनाबाय नोंथां नोंथांनि आवाजखौ खोनाफैयाखैमोन।
आदसा दा क्लियार ना?
औ क्लियार क्लियार।
नोंथां जों दा बर'फोरनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
अ बर'फोरनि धोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै ना नोंथां?
औ औ
हेलौ
औ खोनादों खोनादों औ औ।
फोरनि धोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै बुंदों ना नोंथाङा?
औ औ
उम्म ओरैनो नोंथाङाबो एसे मिथिखागौ जानांगौ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला साम', अनला, नारजि, सबाय, खां बेफोरखौ नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जाबोबाय थायो नङा होमबा?
औ औ
दासिमाव ओ जों माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा बा जानायनि सायाव माबाफोर सोलायनाय नुदों ना बेफोरखौ जों एसे सावरायनाय नङा होमबा।
औ नोंथां औ।
उम्म जेनेबा गोदो जों खोनानो मोन्दोंमोन बर'फोरा ओंख्रि संनायाव थाव होआ मस्ला मस्लि होआ बेफोरखौ जों खोनानो मोनदों नङा होमबा?
नोंथांनि ओ आवाजखौ थाबथा थाबथा खोनाफैदों क्लियार खोनायाखै नोंथां।
नेटआ एसे प्रब्लेम ओ हेलौ अ
नोंथांनि आवाजखौ थाब था थाबथा खोनाफैदों खोनाफैयाखै मोजाङै।
हेलौ
अ अ खोनादों नों थां अ खोनादों।
आदसा माने आं बुंदोंमोन गोदोनि जोंनि ओंख्रिनि जे जानाय हुदा
निमाहा हो नोंथां नोंथाङा एसे दोरोददो नामा जायगाया बेयाव माने नोंथांनि आवाजखौ खोना फैहां फैहां फैयाहां जादों आरो।
अ होमबा आं
दे बुंफिननायसै नोंथां। दाननानै बिदिथ' जाया नोंथां रायज्लायसै दाननानै हरफिना नोंथां दे रायज्लायबावनो राय्लाय दंबावोना खोमा
अ अ अ
औ दे बुंफिननायलाय नोंथां खोनादों।
औ आं बुंदोंमोन जे मा गोदोनि जोंनि ओंख्रिनि जे जानाय हुदा संनाय संनाय हुदाया बियो दा बेनो बे दं ना एसे सोलायनायफोर फैदों बेखौ एसे सावरायनो सानदों आरोना ओम जेरैबायदि जों खोनानो मोनो गोदो बर'फोरा ओंखा ओंख्रि संनायाव मस्ला मस्लि होआमोन थाव होआमोन बेखौ जों खोनानो मोनदों नङा होमबा
नंगौ नोंथां
ओरैनो मा जोंना अनला संनाय बा सबाय संनायफोराव खारै होनाय जों खोनानो मोनो। मस्लानि था खाय अन्थाइ देजाब बा गंगार दुन्दिया बेफोरखौ जों होबोदों होननानै खोनानो मोन्दों नङा होमबा।
औ औ
दा बेफोराव नोंथाङा मा सानो बेफोर सोलायनाया नोंथांमोननि जायगायावबो जाबाय नामा?
औ नोंथां जोंनि जायगायावबो बे जेनाखि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेफोरो लासै लासै लासै सोलायबोगासि सिन दं आरो जेनाखि गोदोनि समाव ओ नाफामखौ जोङो थावजों जानाय नुनो मोनामोन।
ओम
अनला ओंख्रियाव हालदै होनाय नुनो मोनामोन बा ओ साम' ओंख्रिखौ जोङो एरख'नानै थावजों एवनाय नुनो मोनामोन बेखौ जों सबायजों ओ खिथुखौ दानस'नानै ओंख्रि संजानाय खौस नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव फैयै फैयै नैबे समाव जों थावजों जानायखौ नुनो मोनसै बायदि मैया मस्ला बाहायनायखौ नुनो मोनसै जोंनि नैबे जायगायावबो बा जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेरावबो बेफोर जेनाखि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बेयो लासै ला सै सोलायनानै थावजों जाजानाय बा मस्ला मस्लि होनानै जानाय हुदाया जाबोगासिनो दं गोदोनि बै समाव नायोब्ला नुनो मोनोमोन जों अनला ओंख्रियाव जेबो ओ हालदै बा मस्ला मस्लि होआमोन बेखौ खारै होनानै संनाय जायोमोन आरो बेबादिनो नाफामावबो जों खारै होनानै नाफामखौ जेब जेब बिदै बा दुन्दिया होनानैसो संनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेयो सो टटेलि सोलायजोब्बाय खौनो बुंनांसिगोन जोङो ओ आथि खालाव नुथारोबा न'खरफा न'खरनैयाव ओ खारदै होनानै जानायखौ नुनो मोनगोन थेवब्लाबो आं बुंनो सानो गोबाङैनो सोलायबाय आथिखालाव थावखौनो होनानै जानाय खौ नुनो मोनसै आरो
ओम होम आथिखालाव मा जाबाय अनला सबायफोराव मा खारैनि सोलाय मा होबाय सथाक ना मा होनो बेखौ होनाय जायोना नोंथां
औ औ
ओम
दा आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों
औ
औ ओ अनला ओंख्रिखौ लानानै जोंहा ओ जेनाखि बर'नि हाबायाव गोनांथार होननानै सानो बे हाबानि फारस से नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा जेनेबा मानि थाखाय अनला ओंख्रिखौ जायो। बेनि फारसे
ओ निमाहा हो नोंथां आं बांद्राय गोसोआव गैला आरोना बेखौ नोंथाङा हायोब्ला फोरमायनो हागोन।
औ थारमानि जोंनि बर'नि हाबायावहाय अनला ओंख्रि नङाबा जाफुङा होननानै जोंहा फोथानाय दंनो। बर'फोरनि जेनाखि हाथास सुनि हाबा बेवहाय ओ अनला ओंख्रि जाथारनांगौ जाहै थारमाने अनला ओंख्रिजों दाउ बेदरजों हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो हाथायाव लानानैहाय ओ ओंखामजों लोगोसे ओंख्रिखौ होनांगौ जाहैदों औ बे-बेखिनिखौ मिथिगौ आंबो नोंथां बारा मिथिया।
अ
ओ नोंथां जोंनिब बर'नि गेजेराव नार्जिखौ लानानै मोनसे फोथायनाय दङ बा मोनसे बाहायथि दं बेखौ जों नार्जिखौ लानानै मायाव बाहायो नोंथां बेखौ खिन्थानो हागोन नामा?
अ
बर'फोरनि मा खुंनायाव नारजिखौ नांथारगौ?
आंनि मोनथिनायाव सारादु खुंनायाव
औ औ नोंथां सैथो। दा जेनाखि जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि बेफोरो जों नोंथांजों सावरायनानै मिथिनो मोनबाय जे गोदो माबादि जायोमोन आरो दा माबादि जायोमोन ना नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?
जेनेबा ओमफ्राय औ खोनादों खोनादों
औ
जेनेबा जोंहा बर'फोरनि गोबां दङ। बेफोरखौ नोंथाङा इसे मिन्थियो नामा जे गोबावसिम दोनथुमना बुस्थु जाजायो? हेलौ